हेल'।
खुलुमबाय औ खुलुमबाय। खोनादोंना नोंथांङा? खोनादोंना नोंथांङा? औ औ।
खोनादों।
औ औ खोनादों नोंथां।
खोनादों नोंथां औ बुंजागोन।
थांजों मोनसे टपिकनि खोथा लायरायनो नागिरदोंमोन आं।
औ रायज्लायजागोन औ खोनादों नों थां
अ थारमानि आं आबादनि सायाव बुंनो नागिरदों आरो। खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां बुं जायो
दाथ' सफैबाय ना दैज्लां बो
औ।
जों आ
नंगौ नोंथां।
खोनादोंना?
औ खोन नोंथाङा एसे मो मोजाङै बुंनो हागोन। एसे खोनानाय उसुबिदा जादों नोंथांनि औ।
थानाव
हा?
खोथिया फुहैदोंना फुहैयाखै खोनादोंना? हेलौ। हेलौ।